हेल'
हेल' खोनादोंना औ
दा आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने ओ जों दायो बे दायो दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो ओ माइ बागै दैज्लां बोथोराव मा माव
नोंथाङा नेट गैया खोमालसेै एसे मोजां जायगायाव थांलाय
हेलौ
नेटनि जे प्रब्लेम होगासिनो माने मोजां खोनायाखै आरोना नांथा नांथा फैगासिनो औ
दायो खोनादोंना
औ खोनाबाय दायो
औ दा जोङो माइनि बागै ओ माने मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ सावरायनो नागिरदों आरो
अ सावराय जायो
औ दा नोंथांमोननिजों ओ माइथ' गायखायोना ओमफ्राय बिनि उनाव माइनि बागै मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा
नोंथां हागोन गुबै थांना थानायनि राहायानो जादों आबाद
औ
आबाद माव आबाद गोबां रोखोमनि दं जेरै गो गोरानाव गायग्रा आरो गिसियाव गायग्रा गिसियाव आरो आबादाव गोबां रोखोमनि
औ
बिदिनो फानलु आरो गोबां गोबां रोखोमनि दं कबि हारि गोबां रोखोमनि दं जेरै गि सि हायाव हायग्रा गिसियाव गायग्रा गिसियाव होनबाथ' आरो माइ बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खुसेर जुखाम आरो आलु गाजर बिन्स आं नोंथांनो एसे बानलुखौ माबोरै गायो नोंथांनो आङो फोरमायना होनिसै आरो बे हाखौ मोजाङै खालामनानै मोजां
मोजाङै बेयाव जायो आरो बिनि उनावहाय जोंनो बानलुवा थ' बानलुखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो नङाब्ला जोङो बिदिनो न'वाव न'निफ्रायबो दोनखानाय बेफोराव गोमोनखौ बायना लानो हायो थ' बेखौ लानायनि उनाव जोङो बेखौ दे बे हायाव हाखौ जों जावग्लिनानै माने बिथा खोनाय बादि गोजौ खालामनानै फोनांगौ आरो बे बेगर खौहाय थ' बे बेगर फानलुनि बेगरखौ बे फान फानलुनि बेगरखौ फोनानैहाय फोखानानैहाय बेखौ बेयावहाय नङाब्ला बे थालिर बिलाइ एबा बिलाइदो बिलाइ बेफोरदों जों बेखौ खोबनानै दोनो जाहाथे बियो गुदुं जायो गुदुं जानानै मोजां ओंखारो थ' बिनि उनाव बिनि उनाव मास मोनसे बिदिनो त्रिस दिन सल्लिस दिनसो थानानै बेयो फानलुआ मोजाङै ओंखारो आरो बेखौ
औ
जा मोजाङै ओंखारहोआ ओंखारो जाहाथे बेयावहाय हासार आरि गोबां रोखोमनि दावाय आरो बेयाव थानाय हाग्राफोरखौ जोङो मानेहाय साफा खालामो थ' ओमफ्रायो बिथिं हाय गालफारसेथिंहाय जोङो जोङो बेखौ फुंनानै बेलेगाव गाहैनो थाखाय बेलेग मोनसे जायगाखौहाय मोजां साफा खालामनानै बेयावहाय माबा खालामो मा होनो हासार हारि होनानैहाय बि हासार हारि होनानैहाय मोजां खालामग्रोयो बिनि उनाव बे फोनायखौहाय फुनानै जोङो बे दाबसे जायगायाव गाहैसिगोन आरोना हासार हारि होनानै औ ओमफायो बिदिनो गायखांनानैहाय जोङो दै होसिगोन दै होनानै दै होनानै आरो बिदिनो मा होनो जौ एसे जौ होनानै जोङो मा होनो बेखौ बिथा खोसिगोन आरो बिथा खोखांनायनि उनावहाय आरो गोबाव दसे मास मोनसेसो सम थानानै आरो बिखौ मोजां खालामनानै दै होसिगोन दै होनानै बिदिनो देरनायनि थाखाय जेरै हासार मुलि मा होनो मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जाहाथे एम्फौफोरा बेयावहाय फै फैनो हाया जानो हाया बेखौ खस्थ' खालामनो हाया बेनि थाखायबो जोङो मुलि होनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि बेनिफ्रायनो बिदियैनो मा होनो खोबाय थायो बेयाव बिथा खोबाय थायो बियो गोजौ जानायनि थाखाय आरो बियो बिथा खोबा थाब गोजौ जायो आरो थाब माने मा होनो बिबार बारनो हायो आरोना थ' बिनि उनाव बिबार बारसिगोन बिबार बारनायनि उनावहाय आरो बेयावहाय मुलिफोर गोबां सारनाय जायो अ बिनि उनाव फिथाइ थाइसिगोन
थ' फिथाइ थाइ फिथाइ थाइबाला फिथाइ फिथाइ फिथाइया माने मोजां गोरा एबा बेयो आलु जेब्ला आलुयो एबा एबा मोजां गोरा जायो अब्ला जों बिखौ खानाय जायो बा बिखौ खानानैहाय जोङो गोबाङानो मा होनो फालांगि बेफारिफोरनो फानसिगोन थ' गोबाङा गोबाङानो बेखौ हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो थ' बिदिनो खालामनाय जायो आरोना फानलुखौ जों थिंहाय बेफारि बे फारबो खालामो आरो बिदिनो गोबाङा न'आवबो जायो अ नोंथांमोननिथिंलाय मा मा आबाद गायो मा मा बिदिनो खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ दा जोंनिथिं नोंथाङा बुंनाय बायदि बानलुबो दङ ओम ओमफ्रायहाय बिदिनो न'फोराव गायनाय बिदि मानलाग्रा बिदि आरो दङ जेरै लाव जिंखा खुमब्रा केरेला खायला पटल जोगोनार बिदि दङ आरो दा बि बिनि अनगायै जोंना दङ बेजोंहाय मैस्था दङ नारजि दङ
औ
आरो गुबुन रोखोमनि दङ आरो
औ
दा बिदिनो बे जेरै जोङो बे मानलाग्रा बिफां होनोबा जोङो बिसां गायो दा हायाव माने मानलाब्ला माबा गाज्रि जायोना नायनानै बिनिखायनो जोङो बिदि बैसां गायनानै बेखौ मानला होयो आरो
औ
दा आं जोंनिथिंथ' बिदिनो गायो दा नोंसोरमोनथिं बोरै हायावनो मानला होयो ना बैसांआव मानला होयो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनिथिं' बिदि माने हायाव हायाव गोबाङानो बेसेबां होननानै मानो आरोना होनोब्ला
औ
एम्फौ थ' बांसिनानो बैसां बानायनानै
औ
औ हेल'
औ-औ मोजां खोनायाखैमोन
औ
औ मा होननायमोन नोंथाङा
अ आं होनोमोन जे गोबां माने बेखौनो बिसाङाव मानला होनाय जायो मानला होनाय जायो माने खायफायाबो खाय माने हायाव माने माने एम्फौ हारिनि सुयो अखा हाब्ला बोयो एबा लेथ्राफोर नाङो ना बेयावफोरखौ मानो
औ
मा होनो बैसां बानायनानै बेवहाय मानला होयो आरो जिहेथु जेरै लेस्रा हारि लेस्रा लाउ बेफोरखौ बैसाङाव मानला होनाया मोजां आरो ना बांसिनानो जोंजों बैसाङाव मानला होयो औ
दा जोंनिजोंहाय बे मा होनो बेखौ औ था सोमलि दङ था सोमलि नोंस नोंसोरनिजों माने जोंनिजों एसे बा दु बेलेगबो जानो हागौ आरो दा नोंसिनिजों थासुमलि गायनाया प्रसेसा बोरै खोन्थानो हागोन नामा?
अ थासुमलि -थासुमलियाथ' माने फसिस बिदि जाहैबाय। पासआव जोंनो मोनसे। पिग मा होनो थासोमलैनि बिफां नांगौ। थ बे बिफांखौ जोङो माने माने ससे ससे ससे हास'नानैहाय जोङो मोनसे फोथाराव मायबा मोनसे हायाव बिखौ गा-गायनान-गायनानै बिखौ माने गोज-गोजौ एबा लुदुमा माने हाखोगोन आरो बिदिनो हाखोनानै बि खौ दोनबानो माने बियो माने सिङाव माबा जाना थायो आरोना ओंखारना थायो बिदिनो
औ
औ बिदिनो गायो जोंनिथि। नोंथांमोननिथि नोंथांमोननिथिंलाय माबोरै गायनाय जायो?
बिदिनो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जों माने बिदि बिफांथ' थाखानांगौ अब्ला बिफां थानायनि उनाव हालेवनानै हाखौ इसे माबानांगौ आरो दा हालेवो माने आंथ' नुवाखै अब्लाबो माने इसे बुंना होनि आरो जा उम बिफांखौ माबानो थाखाय एसे बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि एसे लुदुमा बानायनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौहाय ओ बिफांखौहाय बेयावनो थुना होनांगौ जाहाथे बियो सिदा जानायबादि दा उम एसे देरहांनायाव जेब्ला ओ गाहायनि बिलाइआ एसे गोसोम माबा ओइदि जायोना बेखौ बोखारनांगौ आरो माने आं जेरै आं नुदों माने जेरै खालामनायखौ नुदों बेखौ बुंदों आरो नोंथांनियाव दा ओ सोरबा सोरबा होनो जे बे देब्ला बोरैबा गोसोम बिलाइ जायोना गोथां ने औ बिदिनो गोथां पु-एकदम गोथां सिं माबा जायोना गाहायाव। बे बिलाइखौ माबानानै ओ खानानै गारनांगौ आरो जेनेबा‌
औ।
ओ ओमफ्राय जेब्ला गिदिर जायो अब्ला उम जेब्ला बे हाया गावनो हमोना बबावबा बबावबा जेब्ला माने ओ हाया गावनो हमो माने ओ जेब्ला बे थासोमलिया एसे माने गिदिर जायो एबा सिङाव थाङो अब्ला हाया गावनो हमो आरो। बिनिखायनो बियावनो